खु
औ औ खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो ओ बेलासिनि ओ गोजोन हामायनायखौ आंनिफ्रायबो बावनाय थाबाय दा नोंथांनि कल हरनायनि जाहोनानो मामोन नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं दा माने औवाजों बानायनाय आगजु आगला आगजुआ आइलानि बागै दान्दिसे सावरायनो होननानै नोंथांसिम हरनाय जादोंमोन।
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां
बिदिब्ला आं एसे सावरायग्रोन होनोसै
औ औ जागोन दे।
औवाया गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा औवाखौ फुंनिफ्राय जेनेबा सिखारनायनिफ्राय हराव उन्दुनायसिम बाहायो आरो माने जेरैहाय फुङाव सि खारननानै सिथ्ला लामा सिबो बेफोर
औ औ
सिबनायाव औवानि बानायनाय जेनेबा हासिबखौनो बाहायनाय जायो आरो
औ औ
बिदिनो जाबोर जाला जेनेबा आरो मोसौ गलि बिनि मोसौ गलिनि गोबोरफोरखौ गारनाय बोरमा खि गारनाय फोरखौ गारनो थाखाय औवाजोंनो जेनेबा ओ खादा बुङो बेखौ बानायनानै लायो आरो माने
औ औ
आरो आरो बेफोरखौ मानसिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो
औ औ नंगौ।
मानसिया थानो थाखायबो औवाजोंनो न' लुनाय जायो आरो। न' लुनो हायो जेरैहाय औवाखौ दानना लाबोनानै गिबियाव खुन्था गायग्रोनाय जायो आरो औवा खौ औवाखौनो मान्दालि मान्दालि बुङो ना
औ बुङो बुङो
बे मान्दालिखौबो होनो हायो आरो माने औवाजोंनो
औ
उखुमनि थाखाय थोरि एबा प्लास्टिकखौ बाहायनाय जायो जाहाथे ओ न' सिङाव अखा सेरनो हाया। थोरि एबा प्लास्टिकखौ गुवार खालामनानै औवानि खामिजों मोजाङै खानाय जायो
औ
आरो बे खामिखौ खानो थाखाय ओ जों औवाखौनो थेंगल महरै बाहायनो हायो आरो
औ औ
थेंअल थेंअल बानायनो ओ औवा गोरलैखौ बाहायनाय जायो जोङो जेरैहाय औवाखौ सिनखावनानै इखौ गोबा गोबा जिरना लानाय जायो
औ
उखुमखौ आरो उखुम थिखांखांना ओ न' बानायनो थाखाय सोरगिदिं बेरा होनाय जायोना बे बेराखौबो ओ औवाखौ जेनेबा दानसग्रोना लानानै सिंखावनानै फिसा फिसा खामि बानायनानै बेखौ बेरा महर हेबनाय जायो आरो
औ
बेखौ हेबखांना ओ न'नि सोरगिदिं होथेजोबना ओ मोनसे लामा दोनना दरजानि थाखाय लामा दोननाय जायो
औ औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायदो औवानि बागै
औ दा नोंथाङा बुंबाय औवा जों औवाखौ ओ फुंनि सिखा रनायनिफ्राय मोनानि हर जोङो उन उन्दुनायनिसिम बाहायो नोंथाङा बुंखांबाय दा आं बुंगोन औवाजों बानायनाय आगजु दा औवाजों जोङो गोबां रोखोमनि आगजु दानि जुगनि सुबुंफोरा बानायबोगासिनो दं आरो बानायबायबो थागोन मानोना जोङो जों मोनसे ओ बेरा नोंथाङा बुंलांबाय न'नि सोरगिदिं जोंहा बेरा बेरा होनानै ओ लामानि सेराव जों गेट ओ इखौ बुंदोंमोन दा बेखौ जोङो न'नि लांगोना ओ लांगोनाखौ जोङो साजायनो थाखायबो औवाजों बेरा होनाय जायो आरो आरो बिब्दिनो जोंहा जुदि ओ मायबा मोनसे आबाद जोंहा माइ आबादखौ नो हमना ला दाथ दैज्लां बोथोर ना नोंथां दा बे माइ आबादाव जोंहा ओ जेरै मोसौ बोरमानि गिनाय थायो बिसोरो ओ जुदि सुबुंफोरा जुदि मोसौ बोरमाखौ खाथि खालानिफोरा हगारना होयोब्ला जोंहा जोंहा माइखौ जानायनि ओ गिख्रंथाव थायो आरो मानोना मोसौ बोरमाया मिथिया नालाय बिनिखायनो जोङो मोसौ बोरमाखौ जों होबथानो थाखाय जों बे माइ आबाद मावनायाव जोङो बेराखौ औवानि बेरा होनाय जायो आरो औवाजों बानायनाय बेराखौ बेयाव सोरगिदिं होनाय जायो आरो बिब्दिनो जोंहा औवा बे औवाया माने जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि मानोना ओ जोङो गामि गामियारि सुबुंफोरा बां औवाखौ बाहायो मानोना जोङो ओ मोनसे जायगायाव जों जिरायनो थाखायबो जोङो औवाजों बानायनाय टब्ला एबा सियार बेयाव जों जिरायनाय जायो आरो बिब्दिनो जोंहा न'नि बारि एबा उसुं खाथियाव जोंहा औवाजों बारानायनाय एबा जिरायग्रा जोंहा मोनसे बानायना लानानै बेयाव जेरैबो थानो हायो आरो। आरो बिदिनो जोङो गरम बोथोर गरम बोथोराव जोंहा बिराद गरम जायो आरो दैज्लां बोथोरसो नालाय बेयाव जोबोद अखा बांखा हानानै जोंनि बे मोब्लिबा थांलाय फैलाय जाबाय थायोना बेयाव गोबां गरम जायो। दा जों बे गरमखौ होखारनो थाखाय जोङो औवाजों बानायनाय गिसिब ओ जायखौ जोङो जोंनि खाथि खालानि बाजारफोरावबो मोननाय जायो आरो। बे गिसिबखौ दा बे गिसिबखौ जों औवाजोंनो बानायनाय जायो दा
बेनि थाखायनो जोंनि औवाया जोंनि बे गामियारि सुबुंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो ओ गोदोनि समाव जोंहा बे औवाजोंनो जेरै ओ बेलगारिनि जे माल लांग्रा ओ जि बडि बेखिनिखौ बानायनाय जायोमोन आरो नोंथां बे औवाजोंनो आरो बे औवानि गेजेरजोंनो जोंहा ओ न' न'फोरखौ जों बानायनाय जायो ओ मोन से न' न' बानायनोब्ला जोंहा औवा नङाब्ला जों बायनो हाया मानोना ओ जा पाक्का बे इटानि न'खौ जों लुजोबनो हाया। मा बिनि थाखायनो जोङो औवाजों बानायनाय न'आव थायो आरो नोंथां बे गामि एरियानि सुबुंफोरा बुंनो थाङोब्ला आरो। मानोना सोहोरिया सुबुंफोराथ' बे औवाजों बानायनाय आगजुफोरखौथ' बिसोरो मिथिया नालाय बारा बांद्राया मिथिया बेनिखायनो ओ बे जोंनि गामि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने औवाजों बानायनाय न' ओ बिदिनो जिरायग्रा सियार बिदिनो बैसां ओ बिब्दिनो ओ औवाजों बानायनाय जेरै जेरै जोङो औवाजोंबो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बाना बानायनो हायो आरो जे जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो बेरायनो थांब्ला जोङो गुबुन हारिारिफोरखौ जों नुनो मोनो दि मानसिनि महरखौ होयो आरो नोंथां। इसोरो बेजों बानायनानैनो आरो औवाजोंनो ओरैबायदि बानायनो हायो माने जों माने सानस'हैनोनो हाया। बे औवाजोंनो खायसेया जे जों दा साइकेल होनो साइकेल बे साइकेलखौबो औवाजोंनो बानायबावो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बायेक मटर साइकेल माने ओ जेब्ला आङो मोनसे सोहोराव थांदोंमोन आरो नोंथां।
ओ बे सोहोराव थांनानै आं माने गोबां बिदि औवाजों बानायनाय आगजुखौ नुनो मोनदोंमोन आरो आंनि मेगनजोंनो माने दा बेयाव मा मा दोङोमोन ओ होनोब्ला बे औवाजों बानायनाय मोनसे साइकेल दङमोन आरो बे औवाजोंनो बानायनाय आरो बिनि अनगायैबो औवाजों जेरै ओ जों जों जानाय जों जेरै खानसियाव जोङो ओ जों ओंखाम जायोना नोंथां खानसि जेरै बेखो बेखौ बुङो ओ बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय नुबोदोंमोन आरो आरो बेनि अनगायैबो औवाजोंनो जेरै जोङो ओ जेरै ओ बर'फोरा माइ आबाद मावोब्ला ओ हाल खदालजों एवोब्ला जाय एवो अब्ला जोङा अखा हायोब्ला ओ जोङा साथा लानो जों आखाइजों हाया बेनिखायनो औवाजों बानायनाय जायखौ जोङो खफ्रि बुङो नोंथां खफ्रि
औ औ
बे खफ्रिखौ लानानै जों जोङो औवानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बे खफ्रिखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां। बे औवाजों बानायनाय खफ्रिखौ बिदिनो ओ जोंनि ओ सुबुं जिउनि थाखाय औवाया जोबोद गोनांथार औवा नङाब्ला जोङो ओ जे मायबा मोनसे ओ जिब जुनारनिफ्राय आबाद मावनायखौबो रैखा खालामनो हाया नङा ओमब्ला नोंथां? जोङो जोङो आथि आथिखालाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ हाथाय बाजाराव नुनो मोनो जे बेरा सोंग्रा नेट नाथाय बेखौ जोङो ओ नेट नेट होनायखौ जों जुदि लगायनोब्ला जोंहा औवा नांगोन बेखौ औवाजों जों औवाखौ ससे ससे हास'ना बेयाव गायनांगोन गाय ग्रोनांगोन औ बे बुङो नेट बुङो बेखौ बे नेटखौ जों खानो हागोन औवायाव। नङाब्ला बि थानाय
औ
नङा नोंथाङा बुंदों जे जोङो औवा गोरलैजों जोङो ओ जायखौ जोङो ओ बर' ओ बिदिनो बेलेग बेलेग जायगायाव ओ नोंथाङा देवोल ना बा बुंदोंमोन? बेखौ खाग्रा फिसा फिसा दुरुं रख'मै बानायो।
ओ थेंगलबो बुङो बेखौ
औ थेंगल बेखौ माने जों माया मोनसे खाफ्रानो थाखाय बाहायनाय जायो आरो। जोंनो बेलेग ओ जोंनि जेरै प्लास्टिक दिरुंखौ जोङो हायाबालासिनो औवानिनो ओ थें दिरुंखौ बानायनानै जोङो खाफ्रानाय जायो आरो मानबा मोनसे जुदि ओ न'फोरा जुदि ओ बारहुंखा फैनानै बायलाङोब्ला एबा ओ जे न'नि औवाफोरा जे ओ जोङो बे औवाजों बानायनाय थेंअलखौ जों बे खाफ्रानानै होबायना
औ
नो औवाया जायो नोंथां औवाया जेरै दा दा जोंनियाव थाबाय थानाय औवाया जेरै बुरखा उवा थायो। ओ बिब्दिनो ओ गुरखा उवा बिजलि उवा ओ थेंदा उवाबो बुङो नोंथां बिदिनो गोबां रोखोमनि उवा दङ। जोंनि एरियायाव आरो बिब्दिनो मोनसे खोथा ओ जोंनि ओ बर' बर' हारिमुआव ओ बाहायबोबाय थानाय जेरै औवाजों बानायनानै सिफुं नोंथाङाबाथ' मिथिगौ सिफुं माने मा
औ मिथिखौ
बेखौ जों औवानिफ्रायनो बानायना जायो आरो नोंथां बेखौ जायखौ जोङो बुङो बेयो जोंनि बर'नि ओ बेखौ जोङो बैसागुआव बाहायनाय जायो आरो बांसिन बैसागुआव दामनाय जायो। बे सिफुंखौ बेखौ औवानिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जों औवाजों बानायनाय जे माल बुस्थुखौ जोङो खुगाजों बुंनानै बुंजोबनो हाया मानो होनोब्ला ब्ला जोंनि सानायनिख्रुइबो गोबां रोखोमनि गुबुन बानायगोन नै बै सासेया गुबुन बानायगोन बिदिनो जोंहा बर'फोरा गोबां रोखोमनि औवानिफ्राय बानाय आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दिनैसिम ओ आरो इयुनावबो बाहायलांगोन नोंथां मानोना मानसिनि मेलेमा जेननानै थाया गोदान गोदान दिनै बा दिनै एबा गाबोननो गोदान साननाय फैगोन बिब्दिनो जोंहा गोबां गोबां बेलेग गुबुन बिब्दि आगजुफोरखौ बानायबोगासिनो दं आरो दा बुंनो थाङोब्ला बिदिनो बर'फोरा जे नोंथाङा दहाय गिबियावनो बुंदोंमोन जे जोङो उन्दुनायनिफ्रायनो सिखारनायनिसिम जों औवाखौ बाहायो जेरै सिख्ला सिबनो थाखाय जोङो हासिब बुङो बेखौ जों बाहायो जे जाबोर जाबोरफोरखौ जों गारनो थाखाय जोङो जे बानायनाय औवाजों बानायनाय हासिबखौ बाहायो आरो बिदिनो आं दहाय बुंलांबाय गिसिब बेबो बिदिनो आरो नोंथां गोबां रोखोमनि दङ दा जोंना समाबो जाबाय नोंथां नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांसिमबो
औ-औ दे होमबान' नोंथां जों होमबा दोनथ'नोसै समाबो जाबाय
औ दे नोंथां औ